हेलौ खोनादों ना औ औ खोनादों मा मा खालामदोंबा?
औ आङो ओरैनो जिरायनानै दंथयो नोंथां
औ ओरैनो दंना होमबा औ ओंखाम जाबाय
औ जाखांबाय नोंथां
ए होनबा फ्रिबालाय दसे सम सावरायनाय नङा होमबा
औ औ थारैनो मा आयदानि सायाव सावरायनो होननानै सानदोंब्ला नोंथाङा?
ओ आथिखालाव मबाइल बाहायनायनि सायावनो सावरायसै नामा?
औ औ सावरायजायो दे नोंथां। ओमफ्राय नोंथाङा मबाइल बा औ औ थारैनो मबाइल मबाइल होननानै बुङोब्ला आथिखालाव जोङो मबाइलनि बाहायनायखौ जों गोबां रोखोमै बाहायनाय नुनो मोनो।माखासेया माने मोजां खामानियावबो बाहायदों। आरो मा माखासेखौ जोङो गाज्रि खामानियाव बाहायनाय खौ नुनो मोनो। नङा होमब्ला नोंथां? औ थारैनो आथि-आथिखालाव मबाइला जोंनि समाजावहाय मा होनो गोबां गोहोम खोख्लैनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेरैबायदि बिदिन्थि महरै औ बिदिन्थि थि महरै बुंनो थाङोब्ला जोङो आथिखालाव गोबां सुबुङानो मा होनो फेसबुक इउटुबाव भिडिअ एंगारनानै बा रिल्स बानायनानैबो मा होनो फैसा खामायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो जोंना स्पेसियेलि जोंना बुंनो थाङोब्ला आइजो माहारिफोरा बांसिनै रिल्स बानायनानै बा माबा मोनसे भिडिय आपलड होनानै बा माखासे कन्टेन्ट लानानै भिडिय ला बोनानै माने फेसबुकनिफ्राय डलार खामायनानै मबाइलनि जोहैनो रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनसै आरो लोगोसेनो बुंनो थाङोब्ला मा होनो जिहेथु फरायसा जिउ फरायसा जिउआव मबाइला एसे गा हेलौ खोनायाखिसै नामा नोंथाङा? हेलौ दाबो खोनायाखै नामा नोंथां? औ अ नेटवार्कआ प्रब्लेम जादों नामा अब्ला एसे औ औ मबाइल होननानै बुङोब्ला औ औ औ मबाइल होननानै बुङोब्ला जोंना मा जायो। मबाइला फरायसा जिउआवहाय माने गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैदों होननानै बुङोब्लाबो माने जोंहा बांद्राय गोरोन्थि बुंनाय जानाय नङा आरो नङा होनब्ला
औ औ औ नंगौ।
बुङोब्ला जोंहा माखासे उन्दै उन्दै फरायसाफोरा मबेलनि थाखैनो मा होनो फरायनाय बिथिङाव फावसायनानै थानायखौ जों नुनो मोनदो आरो। आरो फरायसाफोरा मबे औ फरायसाफोरा मबेल लाव गोदो हाबनानै थानायनि गुबै दायनिगिरिखौ आङो होननो सानदों ओमबासो बिमा बिफानि सायावनो होनो सानदों आरो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना बिमा बिफाया आथिखालाव उन्दै उन्दै गथ'साफोरनोनो मा होनो मबेल एंगारनानै होसै। माथो रोंस्लाबै समनिफ्रायनो मा होनो एसे गाबोब्ला म थिनानै दोनसै औ थारैनो बिनि उनाव गथ'खौ सानफ्रोमबो मबेल होनायनि जाउनाव मा होनो गथ'आबो मा अफ' मोनसे हुदा जालाङो आरो नङा होमब्ला? जायनि जाहोनाव मा होनो मबेल नायनो नायनो गोसो जायो लोगोसेनो एसे देरनाय लोगो लोगो गथ'आ मबेल नङाब्ला थानो हायै जायो जेरैबायदि बिमा बिफाया रील्स दिन्थिनानै एबा गथ गथ'नो माबा मोनसे भिडिअ' दिन्थिनानै दोननायजों लोगोसे गथ'आ मा जे मबाइलनि एडिक्टेड जानाय बायदि जालाङो आरो। औ बेजों लोगोसेनो औ बेजों लोगोसेनो बि बिथांमोना मा होनो मबेलावहाय गेम गेलेनाय बायदिसिना भिडिअ नुनानै गाव
औ
गावसोरबो मा होनो एसे सोलोंनाय बैसो जायो जेहेथु उन्दै समावहाय मा होनो गावसोरबो सोलोंनो थाखाय गेम खौ डाउनलड खालामनानै जों गेलेनायखौ नुनो मोनो। जायनि थाख खाइ मा जायो जोंहा गथ' उन्दै उन्दै गथ'साफोरा मबेलाव गेम गेलेनानैहाय गावनि बेस सेनगोसा समखौहाय मा होनो ओरैनो बारग होलांनायखौ जों नुनो मोनो आरो जायनि जााहोनाव जोंनि फरायनाय बिथिङाव एसे गोदोसोनानै थानायखौ नुनो मोनो आरो। लोगोसेनो मा गथ'फोरा ओरैबायदिबो दङ माने गेमाव गोदो हाबना थानानै गेमाव माने आथिलाव जों बयबो मो मिथिगो अनलाइन गेम जेरै फ्रि फायार पाबजि बेफोराव मा होनो फैसा होनानै बायनानै माखासे स्किननो माबा इमदनो बेफोरखौ जोंना मा होनो कालेक्ट खालामना लानो आरो जायनि थाखाय जोंनो मा जायो रियेल फैसानि एबा अरिजिनेल गुबैयै फैसानि गोनांथि जायो जाय फैसाखौ गथ'फोरा मा खालामो बिमा बिफानि एकाउन्टनिफ्राय दाननानै मा होनो बिमा बिफानि एकाउन्टखौ खालि खालामना होनाय जाथायफोरखौबो जों ना सोराङाव फैनायखौ जों नुनो मोनो आरो। माखा से ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो नङा होनब्ला नों थां औ थारैनो जो बुंनो हायोदि मबेला माने
औ औ ओं नंगौ नंगौ।
बा जोंनि समाजाव माखासे गाज्रि गोहोम खोख्लैदों आरो। आरो बेराफारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जोङो जायफोर सुबुङा सुबुङा मबाइलखौ मोजां औ औ
जायासैलाय नै
खोनायसै नामा नोंथाङा हेलौ औ औ गुबुन फारसेथिं बुङो नायनो थाङो ब्ला मबाइला जोंनि समाजाव एसे मोजां गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनो आरो मानो होननानै बुङोब्ला जायफोर सुबुङा मबाइलखौहाय मा होनो मोजां लामाजों बाहायदों बा मोजां नि थाखाय बाहायदों बिथांमोननि थाखाय मबाइला जोबोर मोजां आरो। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो मबाइलनि जोहैनो मा माखासे मोनथिनो मोनै बा रोङै खामानिफोरखौ जों म मबाइलाव नायनानै इउटुबाव नायनानै सोलोंना लानो हा हायो जेरैबायदि बिदि होननानै बुङोब्ला जों माखासे मोनथियै खौरां बा मोनथियै थांफेरै जायगानि मा होनो मा दं मा गैया बेफोरखौबो जोङो मोनथिनो हायो आरो लोगोसेनो आथिखालाव माखासे ओंखाम ओंख्रि सं संनाय बेफोरखौबो जोङो इउ टुबाव नायनानै सोलोंनो हायो। बेफोरबायदि आरो औ लोगोसे औ थारैनो बेजों लोगोसे बिदिनो जोंना फरायनायनि बिथिङावबो माखासे जिहेतु रोङै बा बुजिस लाबैफोरखौ जोङो मबाइलाव साथजित टि भि नि गेजेराव जों कुइसनखौ हरोब्लाथाय जों बेनिफ्राय फिननायखौ मोननो हायो आरो। जायनि जााहोनाव जों गोरलैयैनो बुजिनो हायो। दा आं बेखिनिखौ खौनो मोनदांदों नोंथाङा माबायदि मोनदांदों बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो अब्ला।
औ दा नोंथां बुंनाय बायदिनो मोनदाङो मोन मोनदांनायालाय ओ आथिखालावहाय माने मबाइलनि गेजेरजों जोङो गोबां रोङैफोरखौहाय मिथिनो मोनो बेबायदिनो जेनेबा मानसिया गासैबो बिथिङावनो मब मबाइल निफ्राय जोङो ओ मिथिना मोननो हाबाय नालाय आरो बांसिन टाइमावनो जोङो मब मबाइलजों गोदोसोनानै थानाय जायो। जायनि जाहोनावहाय मानसि माने मोजाङै माने गोथौैयै साननो हनो हानाय गुन बेखौ खोमालांनो हमगासिनो आरो बे दांनो हायो माक ओ माक मानो होनोब्ला जोङो दरसे सम फ्रि मोनब्लानो माबा मोनसे मावनानै मेंदोंब्ला माने रेस्ट लानाय हिसाबै जोङो मबाइलखौनो बाहायो आरो दसे सम टाइम पास खालामनो दे बेबायदि टाइमखौ हगार हरनि बेबायाददि साननानै थायो आरो जायनि जाहोनावहाय जोङो औ माने माबा मोनसे मोजां नोंनि हाव गुन सिङावहाय गुन थानायफोरबाबो माने सायावहाय बेरखांबोआ जायो आरो आरो एन्सारफोर खौबो जोंनिया लेखाया स्टुडेन्ट समावथ जेनेबा लेखा फरायनाय हिसाबै लेखाफ्राव मोनजोब खायो एन्सार कुइसन गासिखौबो बेफोर बायदियाव हाय माने मानसिया इजिसिनै थाबै मोननाय बायदि मबाइलाव नागिरसिगोन गुगोलनि हेफाजाब लासिगोन सात जि पि ति नि। हेफाजाब लासि सिगोन बेफोरबायदियाव हाय माने औ गाव हारसिङै जेबो नाजानाय गैला मालायनि सायावहाय सोनारनानै थासिगोन नालाय। बेफोर बायदियावहाय माने गावनि जा सोरजिलु गियान बेफोरो गोमालांनो हमबाय होननानै बुंजायो आरो
औ थारैनो
बेराफारसेथिं औ बेराफारसेथिं आरो गोबां हेफाजाबबो होयो माव बोला बेबायदिनो। मोजां नलेज बुथुमनायावबो बा नत थानानैनो जोङो गोबां सोलों सोलोंनो गोसोबा सोलोंथाइ लानोबो हायो। आथिखालावथ सबावनो ससियेल मिदियावहाय सोलोंथाइनि खाबुफोर होनाय जायो नङा ओमबा बेबायदियावहाय ओं बेफोरबायदियावहाय मोजां आरो लोगोसे बेजों लोगोसेनो जोङो न'आवनो थानानै गुबुन दाबसे जायगानि मानसिफोरजोंहाय फोनांजाबलायनो हायो जेरै खौरां लाहरनो हायो। नङाबाथ जोङो सिगांनि समावहाय गोबां जेंना जायोमोन नङा ओमबा दाबसे जायगानि फाय गुबुन दाबसे जायगासिम
औ
खौरां लाहरनो थाखाय बा माबा मोनसे खैफोदानो जाबाय बे समावहाय जोंनिया गारि मथर मोनस्लाबा बेबायदि मबाइल टेलिफन जेबो गैया बेबायदि समाव गोबां जेंना जायोमोन आरो बेफोरनि थाखाय दा मोजांबो जाद होननानै बुंनांगोन आरो औ सोरखौबा न ननि मानसि गोजानाव दंहैयोब्ला बेखौबो खौरां लाहरनो हायो आरो जोङो फरायसालियाव थाङा।
औ
हेफाजाबैनो जों फावबो फरायो इउनिभारसिटि कलेज गासिबाव ब' बेबायदिनो ओ फोरोंथाय होनाय जास सै आरो। अनलाइननि गेजेरजों बिनि थाखाय माने मोजांबो जायो। समावहाय
औ औ
साननो थांबा बेफोरनो आरो
औ थारैनो मबाइला जोंनि जिउआवहाय माने दास आथिखालनि जिउआव माखासे मोजां औ माखासे मोजां आरो माखासे गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनो आरो। गुबै बुंनो थाङोबा जोंनि फराय सा जिआव मबाइला मोजां गोहोम खोख्लैदों नों होननानै बुंब्लाबो जों गोरोन्थि जाया। आरो गाज्रि गोहोम खोख्लैदों होननानै बुंब्लाबो जों गोरोन्थि जाया होनना बुंनो हागोन मोजां गोहोम होननानै बुङोबा जोंना मोनसे ओरैबायदि आथिखालाव सुबिदा ओंखारदों माने औ औ मोजां गोहोम खोख्लैदों होनबा ओरैबायदि सुबिदां ओखारदों माने माखासे फोरोंगिरिफोरा आथिखालाव मा होनो टिउसन जिथु टिउसन फोरोङो मेस साबजेक्ट बा साइन्स बेफोरखौ जोंना मा खालामो अनलाइननि जोहै फोरोंनायखौबो जों औ गुबुन गुबुन साबजेक्टखौ जोङो अनलाइननि जोहै फोरोंनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो नङा होमब्ला जायनि थाखाय जोंनि फरायसाफोरा रां होनानै जुदि गुबुनाव टिउसन लाहैनो हायाखैब्लाबो मा जायो अनलाइननि गेजेरजोंनो जोंङो न'आव थानानैनो माखासे सोलोंथाइखौ जोङो सोलोंना लानो हायो होननानै औ सोलोंना लानो हायो होननानै आं सानो आरो।
फा ओ गासिबो रांखान्थि बिथिङावहाय थोजासे बेबायदि नंखाया नालाय। जायफोरा रांखान्थि बिथिङावहाय मोजां औ बे गाव गावनि बाहायनायनि सायावसो सोनारबाय आरो जुदि नों मो जां खामानियाव बाहायबा नों मोजांआनो जालांगोन जुदि गाज्रियाव बाहायोब्ला गाज्रियानो जालांगोन।
औ थारैनो।
औ बेबायदिनो गाव गावनि सायावहाय सोनारो आरो
औ ओरैनो मोनसे मुवा एबा बेसादखौ बाहायनाया गावनि सायावनो सोनारो। औ।
औ औ बेखौहाय जोङो मोनदांनो हायो नङा होमबा‌
औ थारैनो।
औ। दा बेनो ना होमबा सावरायनाया जाथसिगोन औ औ जागोन दे औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथांनिसिम।